अ' नोंथां।
खोनादोंना? औ नोंथांनो आङो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ जोङो जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सावरायनो नोंथाङा माखासे बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां औ जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबांथार दङ। जेरै अनला दाउ बयजोंबो मिथिजानाय अनलाखौहाय जोङो। मेवाइजोंबो जायो, नारजिजोंबो जायो, नाफोरजोंबो जों जायो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रियावनो दंबावो। अनला ओ सबाय साम', सबाय दाउ नाफाम नारजि अमा आरो गोखा गोखै बेफोरनो जाबाय जोंनि बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदार। दा बेबायदियैनो ओ नारजि अमा संनायनि बेलायाव आं नोंथांनि एसे फोरमायनो सानदों।
औ नोंथां।
खौ संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो नारजि होननानै बुङोब्ला जोंहा। नारजिखौ जोङो फाथोनिफ्राय जों बानायनाय जायो। जेरै फाथोखौ जों मोननै रोखोमाव मोनो फाथो गोखा आरो फाथो गोदै। फाथो गोखाखौ जों बांसिन नारजि खालामनाय जायो। जेरै जों जोंनि ओ बारि बागानफ्राव जोङो फोनानै बेनिफ्राय जों जेब्ला फाथो आरो रायो अब्ला जों बेनि बिलाइखौ खानानैहाय सान्दुङा मोजां फोराननानै दोननाय जायो। फोरानखांनायनि उनाव जेब्ला फाथो बिलाइफोरा रानो अब्ला नार्जिनि महर लायो। बेबायदिनो जों नारजिफोरखौ मोननाय जायो खायफाया - फाथो गोदैफोरखौबो एसे लगायनानै होनाय बा जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो नारज जि अमा संनो थाखाय जोङो गिबियावनो नारजिखौ एसे गोबाव समजों सोमनानै दोननांगौ जेरै। तिन घन्टा सारि घन्टा खायफा सानफा मानि सोमनानै दोनो हराव जु जायोब्ला बि गोबाव सोमनानै दोननायनि जाहोनावनो जोंहा। फाथो बै नारजिया मोजाङै रुइयो मोजाङै रुइब्लासो। रुनाय समावहाय जों मोजाङै गेब्लेहोनो हायो बेबायदिनो सोमखांनायनि उनावहाय न बै नारजिखौ मोजाङै सिग्लिनाय जायो। सिग्लिखांनानै जों बेखौ खारदै होनानै रुनाय जायो। बे खारदैखौहाय जोङो बर'नि मोनसे गोदो गोदाय जोंहा खारदै जानायनि ओ हुदाया गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोदों जेरै जोङो ओंख्रिफोर जुदि सङोब अब्ला जों बांद्राय थाव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायामोन।
खारदैखौनो जोङो बांसिन बाहायनाय जायोमोन बे खारदैखौ जों थालिर बिफां बेसर जिगाब सबाय जिगाब सिबिं जिगाब बेफोरनिफ्राय मोननाय जायो खारदैनि थावनाया गोबाब बे खारदै खारडैखौ होनानैनो जोङो।
नारजिखौहाय रुनाय जायो। जेब्ला नारजिया रुनाया जायो अब्ला जोंहा अमा बेदरखौ मोजाङै एवनानै लानांगौ गोदोनि दिनावथ' जोंहा बांसिन अमा थावख्रिखौसो जानाय जायो। जायोन ओ अमा दीसि नाथाय आथिखाल समाव जोङो साादारन अमाफोरखौ जानाय बांसिनै जानाय खौ जों नुनो मोनसै। बे अमाखौ जों हाथाय बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबोनानै जोङो जेरै
मस्ला मस्लि थाव बेफोरखौ होनानै जों मोजाङै एवनाय जायोमोन। गोदोनि दिनावथ जोंहा मस्ला मस्लिखौ बांद्राय बाहायामोन जेरै मिथिंगा बिखानिफ्रायनो मोननाय गंगार दुन्दिया दुन्दिया सामब्राम गुफुर हाइजें बिलाइ बेफोरखौनो। गोदोनि दिनाव बांसिन बाहायनाय जायोमोन नाथाय आथिखाल समाव जोङो बांसिनै ओ हाथाय बाजारनि मस्ला मस्लि जिरा मस्लाफोरखौहाय जों बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनसै थिग बि बेबायदि जोंहा अमा बेदरखौ मस्ला मस्लि होनानै नांगौ बायदि जखानि होनानै जोङो। मोजाङै एवनानै लानानै जोंनि जेखिनि खा ओ नारजि रुनाय बे खौ जोङो जेब्ला रुयो अब्ला जोंहा। ओ दालि खाथा एबा सागंजों जोङो सानानै लानाय जायो। बे सागं एबा दालि खाथाखौहाय जोंहा दंफां एबा औवानिफ्राय जोङो बानानै बा बानायनाय जायो बेबायदिनो जोङो नारजि खौहाय मोजाङै सानानै जोंनि एवनानै लानाय अमा बेदराव जों बेखौ मोजाङै होसननाय जायो नोंथां। बेनि उनावहाय जोंहा एसे नांगौ जखानि दैखौ होनानै मोजाङै जों बेखौ गोदौहोयो गोदोनि दिनाव। जोंहा बननि अरजोंनो संनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो गेस बाहायनायखौ नुनो मोनसै बुंनो थाङोब्ला। ओ बननि अरजों संनाय थावसिन होननानै जोंनि बरफ्रा बुंबोयो गोदोनिफ्रायनो। बेबदिनो जोंहा ओ नारजिखौ मोजां ङै गोदौ होनानै जोङो ओ बेखौहाय ओ संख्रि साखिनाय जायो साखिनानै जोङो थावनाय थावै बा संख्रि नांदोंना नाङाखै बेबायदिनो जों बेखौ मिथिनो मोनो ओ संख्रि साखि ओ माबायदि ओंख्रिया बिनि थावनाया माबायदि जादों बेखौ जों मिथिनाय जायो बेनि उनावहाय जोंहा जेब्ला जोंनि ओ संख्रि होनाया नांगौ जखानि जायो अब्ला जों बेखौ खांनानै जानाय जायो बेखौ जोङो
ओ खायफाया बासि दोननानैबो जायो बासि दोननानै जायोबा गोथावसिन जायो होननानै बुंनाय जायो नारजिनि थावनाया जाबाय गोखा अमा बेदरखौथ जोङो मिथिखागौ जोंनि बरनिनो मोनस ए जाग्रा बेदर होननानै जों बयबो मिथिगौ बेबायदिनो जोङो नारजि आरो अमा संनायनि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै ओ सावरायनो हायो दा ओ नोंथांनि बेलायावबो जों आङो दोरोङारि जोंनि बरनि जाग्रा ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै आं एसे मिथिनो लुबैदों नोंथां फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां थारैनो ओ जोंहा जोंनि बर हारिमुआव नङा होमबा नोंथां जोंहा मा होनो माखासे जोङो माखासे गोबां हारिमुवारि आयदाफोर जेरै गावनि आंगो हारिमुफोर दङ जे जोहा ओ थुनलाइयारि आयदायावबो जोंहा आंगोनि थुनलाइ आयदा दङ आरो बेबायदिनो जोंहा हारिमु मोसानाय मेथाइ खननाय दामनाय देनाय बेफोरावबो जों हा गासिबो जोंनि हारिमुनि मोनसे जोंहा सिनायथि दंखायो आरो बेबायदिनो गाननाय जोमनाय राव फोरावबो जोंहा माखासे जोंनिनो निजा जोंहा माखासे हारिमु दंखायो नङा होमबा नों थां थिग बेबायदिनो जोंहा धोरोमखौ लानानै बे जोंहा माखा खासे जोंनि हारिमु दंखायो आरो बेबायदिनो जोंनि हारिमुनि जोंहा माखासे जाग्रा लोंग्रा आदारफोर दङ नङा होमबा नोंथां बेनो जाहैबाय जोंहा हारिमु हिसाबै जोंनि बर' हारिया जोंहा माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोर दङ जेरै अनला ओंख्रि, नारजि ओंख्रि बेबायदिनो नाफाम बाथोन नङा होमबा नोंथां। नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बेबायदिनो अनला आरो नारजि जोङो बेखौ गुबैयै जोङो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै मिथिनाय जायो। बेबायदिनो जोङो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो गोबां रोखोमनि जानो हायो जेरै हाय अनला जों अमा गोरान अलाजों दाउजों आरो अनलाजों नाजों अलनलाजों जों एम्फौजों आरो अनलाजों गुबुन गुबुन मैगं थाइगं जेरै अनलाजों अनलाजों मुला अनलाजों आलु बेवहाय बेबायदिनो जोङो गोबां मैगं थाइगं होनानै जोङो जानो हायो नङा होमबानो नोंथां। ओमफ्रायो जोंहा नोंथां बुंनाय बायदिनो बे अनला ओंख्रि संनायाव जोंहा खारै खारदैनि गोनांथिथार जायो बे खारदैखौ जोङो बबेनिफ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला थालिर बिलाइ। बेफोरखौ बा थालिर गांखं बेखौ फोराननानै सावनानै बिनि हाथ'फ्लाखौ जोङो। खारदै हिसाबै बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां आरो बेबायदिनो जोङो माखासे सिबिं जिगाब जिगाब आरो बेसर जिगाब बेफोरखौ सावनानै बेनि हाथब्लाखौ खारदै महरै बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो हाथफ्लाखौ खौ जोङो दै सारस्रोनानै सिथबनानै दोननाय जायो जाहाथे जोङो गोबाव सम बाहायनो हायो। आरो नांगौ समाव बेखौ जोङो सिफ्रुनानै दैजों गलायनानै मोजाङै गोहोनानै जोङो बेखौनो खारदै महरै बाहायो। फिनाय नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो माखासे
खालामनो गोनां जायो जाय होना जोङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा दाउ बेदरजों सङोब्ला दाउ बेदरखौ जोङो गिबियाव सिथारनानै लाग्रो बाय बेनिफ्राय जोङो ओ मा होननानै बुङो अन गुन्दैनि गोनांथि जायो नालाय बेखौ जोङो अन गुन्दैखौ थियारि खालामबाय। अन गुन्दैखौ थियारि खालामनो थाखाय जोङो ओ माइरंखौ दसे सम सोमनानै लानो नांगौ। बेनिफ्राय जोङो ओ बेखौ दै सर' होनानै जोङो नांगौ बायदियै जोंनि माखासे जे उवाल बा जोंनि ग्लेन्डार बेफोरजों जोङो ओ अन गुन्दै खालामनानै लानो हायो। बिनिफ्राय जोङो ओ दाउ बेदरखौ साराय गुदुं खालामनानै एवथ्रमनानै लानो नांगौ । बेनिफ्राय जोंहा बेखौ खांनानै दोनथ'नानै माखासे समनि उनाव सामब्राम बानलु एवथ्रमनानै बेयाव दै हरनानै ग्लब ग्लब गोदौ होनाय जायो। लोगोसेनो बेयावनो खारदैखौबो नांनायसेबां हरनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो ओ अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि हरनाय जायो आरो एरग्लिबाय थानाय जायो हरनाय समाव माने जाहाथे ओ अन गुन्दैया दैजों लाद्रा जानानै फिथर जाया आरो बेबायदिनो जोंहा खायफा खौ नुनो मोनो दैजों लोगोसे जोङो अनखौ लगायग्रोनानै गलि होग्रोनानै लाग्रोनाय जायो बिनिफ्रायसो जोंहा हरनाय जायो। अब्ला बे समाव मोजां जायो आरोखि माने गलिखाबाय नालाय बे लाद्रा जानायनि चान्स थाया। आरो बेनिखायनो बेनि उनाव जोंहा मा होननानै बुङो माखासे ग्लब ग्लब गोदौ होनानै बेदरखौ हरनाय जायो आरो बे बेदरखौ हरखांनानै जोंहा माखासे ओ सम गोदौ होनाय जाबावो आरो बेवहाय ग्लब ग्लब बेबादिनो मोजां गोदौहोनानै डोङो नांगौसेबां ज खानि जब होनानै बेखौ मा होननानै बुङो बेयाव माखासे बायदिसिनाफोरा नांदोंना नाङाखै बेखौ साखिनायनि सिगां जोङो मस्ला हारिनि बिफांफोरखौ हरगोरोनाय जायो जाय मोदोमनाय होयो ओमफ्राय बेनिफ्राय मस्ला हारिनि लाइफांफोरखौ हरखांनानै बा मस्ला हरखांनानै जोङो साखिनाय जायो साखिनाया मानो साखि नाय माखौ सााखिनाय होनो होनबा बेयाव जोंहा माखासे बिबांनि जखाया बोरै गोरोबदोंना गोरोबाखै जेरै संख्रिनि जखा, बानलुनि जखा बेफोरबायदिया बा खारदैनि जखा बेफोरो बेखौ नायनानै ओ नायनो थाखाय जोङो साखिनाय जायो ओ साखिनाय माने जोंहा जानाय नायनाय आरो । नंङा होमबा नोंथां जोङो बेयाव ओ थिग थाग जाबायब्ला जोङो बेखौ नांगौसेबां जखानि रानहोनानै खां नानै जानाय जायो आरो अनला ओंख्रिया नुनायाव ओरैनो जारोम गाबनि नङा होमबा नोंथां । थिग बेबायदिनो जोङो ओ नाफाम ओंख्रियाबो मख'थाव जोंनि बर'नि दोरोङारियाव जोंहा जेरैहाय नाफाम ओंख्रि होननानै बुङोबा बा नाफाम बाथोन होननानै बुङोबा जोङो नाफामखौ गुबैयै जोङो दैनि नानिफ्राय बानायनाय जायो जोङो दैनि नाखौ गिबियाव लाबोनानै जोङो फोरानग्रोनाय जायो ओ ना ओ फिसा फिसा नाफोरखौ जोङो साबसिन जायो होननानै मिथिनो मोनो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो ना गोरानखौ जोङो थास'जों लोगोसे ओ उवालफ्राव देग्लिनानै लानो नांगौ । बिनिफ्राय माखासे हासु सुं बा माखासे भयामफोराव सोनानै माखासे दानहा लागै दोननाय जायो नङा होमबा नोंथां । बेनिफ्राय जोङो ओ हाननानै जाना संनानै जानाय जायो आरो नोंथां ओ । बेनोसै आरो आंनि नोंथांनि सायाव माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै फोरमायनाया । साबायखर थाबाय नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनो ।
साबायखर थाबाय नोंथां गोजोन्थों ।